हेलौ?
ओइ नोंथां?
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। आङो बे मोनाबिलि समावहाय नोंथांजों ओ बे मोनाबिलि समावहायथ' संनाय खावनाय सोलि
ओं।
संनाय खावनाय सोलियो नङा होमबा? दा बेनिखायनो ओ बेनिखायनो नोंथांजों बे संनाय खावनायनि सोमोन्दै राज्लायनो थाखाय नोंथांखौ खल खालामनाय जाबाय।
औ रायलायजागोन दे नोंथां ओं।
औ दा गिबियावनो नोंथाङा दोनै दोनै हरनि संनायखौ माजों जागायजेनखो नोंथाङा?
औ दिनैयो माने सिमपोल आंना ओ ओमफाय आरो जोंथ' सामफ्रोमबो ओंखाम जायो नालाय दोनैयो एसे बोथोराबो गरमखाय दिनै रो रुटिखौनो जागोन होननानै रुटि नाना दोनदों ओमफ्राय आरो आलु फ्राय एवगोन होननानै आलु फ्रायखौ हाना दोनदों आरो आलुखौ।
आच्चा बरिया बरिया। होनबा माने दोनैनि संनायखौ रुटिजों जागायजेनदों आरो नङा होमबा?
रुटिजों जोंनि जोंनि नङा रुटिया थेवबाबो जोङो जायो नालाय मालाबा।
मोदोमा रेजें जायो होननानै।
आदसा आदसा आदसा। दा नोंथाङा होमबा आलुखौल' फ्राय खालामनोसै?
ओं नंग'।
आदचा औ औ। दा साबोसेनि साबोसेनि संगोन नोंथाङा बे आ लुखौ साबोसेनि फ्राय खालामगोन?
जोंहा साथामल' नोंथां।
साथामल' ने च्या स्मल फेमिलि।
औ सिमल फेमिलि औ।
आदसा आदसा। दाथ' बिदिब्ला होमबा दोनैनि जानाय आदारा बिराद सिम पोल।
ओं सिमपोल।नोंसालाय नोंथां?
जोंहाथ' नोंथां उम दा दाउ मासे सिथारदोंमोन ओमफ्राय बेखौ। आलुजों जहल आलुजों जहल सं संनोसै माने संगासिनो दङ संग्राफ्रा।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो संनाया हिनजावफोरनि खामानि ओमफ्राय खांख्रिखला नोंथांमोननिथिंबा मा होनो खांखिलर जोंनिथिं खांखिलर होनो। बेखौ ओ जोंनि जों दा बेखौ। हागासिनो दङ बेखौ माबा खालामसिगोन ओमफाय
ओं ओं ओं जोबोर गोथाव दे नोंसाना। बर'नि ओंख्रि दाउ बेदर ओं
थेंकिउ बर'नि ओंख्रि बिराद गोथाव मोनजायो आंबो दा गरमफ्राव जे बुंलाय नोंथां।
अ होनदों ओरैनो बर'नि ओं ओंख्रि मा माखौ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो होमबा।
आङो बर'नि ओंख्रिखौ बिराद मोजां मोनो होनब्ला जोंनि सबायजों दाउजोंखौ आं बिराद मोजां मोनो। फार्स्ट नाम्बारावहाय आंनि आंनि आंनि फेभारेट। ओंख्रिया बेमोन ओमफ्राय सेकेडआव बुंनो थाङोब्ला एम्फौ लाथाजों अनलाजों।
अ नंग'दा
एम्फौ लाथाजों अनलाजों आं बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय फार्स्टआ सबायजों दाउजों आं बे मोननैखौ बे मोननायखौ जोबोद गोथाव मोनो आरोखि ओमफ्राय ओ मालाबा मालाबा उदैयाबो बारा जाब्रेलायलाङो बे ओंख्रिखौ संनानै होयोब्ला संग्राफ्रा
उम उम सबाय खारै जों दाउ बेद
सबाइ खारैजों दाउ ओंख्रि
उम
दा ओमफ्राय नोंथांनि मा ओंख्रिया फेभारेटसिन
ओं बर'नि ओंख्रिबाथ' आंना जेनेबा आङो नारजि अनला बेफोरखौ मानोबा बारा गोथ गोथाव मोना सबायबाबो आं बारा गोथाव मोना।
आतसा ओ ओ ओ
जाग्रा मानसि नालाय आङो एम्फौ आथाखौबो ओंख्रिजों गोथाव मोना। फ्राय गोथाव मोनो आरो एम्फौ लाथाखौथ' मैथाफोरजोंबो जायो नालाय ओं ओमफ्राय आं फ्रायखौनो गोथावसिन मोनो। फ्राय बर'नि ओंख्रि होनबाथाय बे एम्फौ लाथा फ्राय आरो अमा बेदर फ्राय
औ अमा बेदर फ्राय ना उम बरिया मोरै आं अमाखौ जायैआ बिराद गोबावसै मथा मथि सेभेन ओइट इयार्स सो जाबाय खोमा
अ माबा असुबिदामोन होमबा नोंथां ना?
असुबिदा माने स्किना एसे प्रब्लेम होबाय थायोमोन आंना ओंखायनो जायासै बे आङो
औ नङाबाथ' बेखौ जोंनि बर'फोरा गारनोनो हा
गारनोनो हाया बिराद मोजां सङो बर' हिनजावफ्रा। बे अमाखौबाथाय बिराद मोजां माने आ साजायफबलायगोन समाय होफ्लेलायगोन आरोखि माने माबा माबि होफब होफब। फाब मस्ला मस्लि समाय फ्लेनानैनो जासिनबावोसो। गोमो गोजा कालारखौ बिराद मोजां खामलायनानै। ए बिराद मोजां। कारेसन बानायलायो आरोखि।
दा औ औ।
उम।
होमबा नारजिजों अमाखौबोथ' नोंथाङा जाला दायो होमबा।
नारजिजों अमाखौ आङो जाला नोंथां।
औ।
नार्जिखौ जायो नारजिखौ नाफोरजों फुदुङोब्ला उम बिराद गोथाव मोनजायो। जानो गाहाम नाङो नारजिखौ इसि उम। उम खारै इसे होनांगौ आंनि मथेबा जा खारै जों सङोब्ला साबसिन गोथाव मोनजायो आरोखि आङो।
ओं खारैजों संनायखौ नारजि दोलो होनो जोंना।
आदसा नं औ औ औ बेखौ नारजि दोलो दङ ओमफ्राय बे रोसिखौनो इसे मा ना थावजों एवबाय दा नाखौ थावजों जों एवखांनानै ओमफ्राय खारैखौ इसे सारलनानै होबाथाय। ओमफ्राय थाव इसे खारै इसे बिराद गोथाव जायोसै आरो अ आनिफ्राय आङो नारजिखौ मायाव साबसिन गोथाव मोनो होननानै बुङोब्ला आलु आलु खारै आलु बेनिफ्राय नारजि सागं नाफ्लेनानै खारै होनानै ना गोरलै दैमानि ना गोरलै गारसोमनानै होयोब्ला बिराद गोथाव मोनजायो आरोखि।
ए ओं ओं आं बिदि जाफेराखैलै नोंथां।
ओ ओंखामखौ बिराद हाब्रेलायो आरोखि बे आलुखौबो गेब्लेहोदो नारजि नारजियाथ' गे गेब्लेखागोनसै नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला एसे सिदोब सिदोबब्लाबो अराव एसे हांदो ओंखाम संनायावनो बे थोरसिफ्राव ओंखाम सायाव दोननानै ए इसे ख्रां ख्रां खालामदो ओमफ्राय बेखौ आलुखौ गोदौ होबाय थाबाय गोदौ होबाय थाबाय। दै गुदुङावहाय ओमफ्राय खारैखौ सिफ्लेनानैल' होदो माबाखौ नारजिखौ
औ।
जाबाय जाबाय दा ओमफ्राय ना गोरलै गारसननानै होदो दैमानि बिराद गोथाव। होनबा नोंथाङाथ' मोनजाफेराखै खोमा बेबायदि ओंख्रि
नारजिखौ माने आङो गोखाखाय आं माने गोखाजों बारा गोथाव मोना नालाय। फ्राय आङो नारजि दोलोखौबो रुगारनानै सङो बेहायसो जानो हायो आरो ओमफ्राय ओरैनो एक्सट्रा आङो नारजि बेफोर नोंथाङा होननाय बायदि कपन नारजिफोरखौ आं बारा जाया आरो
बेफोरखौ जाबा एसे
औ गोखाया गेस खालामो मानसिनियाव एसे नंमारगौ गोखा आरो गोखै ना?
अ एसे गेसबो जायो।
औ।
दा होनबा नोंथाङा संथ'वाखैनो नामा?
संथ'आखैनो।
आतसा, गरमबो गरम खैथासोआव संखाङो खैथासोआव जायो नोंथां?
औ जों जानाया मोनाबिलिनि साराय नयथा दसतानो जायो ओमफ्राय साथामनिल' ओंखाम नालाय ओं जिखुनु दसेनो मोनो आरो संबानो मोनबाय मोनबानो जायो।
आतसा हो हो,
ओ आधा घन्टायावनो मोनो होनजायो जों अराव संनायखौ बाहायला नालाय गेसावनो संसै
ओ ओ ओ गेसावनोथ' मोजांसै दा अरदाब थ' बाहायलियानो रावबो संनाय खावनायनि थाखाय खिन्थु जोंहा अरदाबखौ माने मुं थौ गिदिर गिदिराव संनाय जायो नालाय अरदाबखौ बाहायनाय जायो न'मा इसुङावहाय संनाय खावनाया इसुङाव सोलियो आरो ओमफ्राय बे भाजाब फुजा साहा फुदुंनाय मानायफ्रा गेसाव जायो आरोखि। दा गेसखौबोथ' नोङो देर मास नङाब्ला मोननो थांलिया ओंखायनो फ्रायसे खस्थ' जानो नागिरो।
ओं ओं नैजिबा साननि उनाव मोनो।
नैजिबा?
उम,
जोंनिथिंथ' बे सि एस पि आ नैजिबा नङा सल्लिस दिन पर्ट टि देस नांगौ।
जोंना इणडियान नालाय
अ फर्टि देसनि उनावहायसो अ गेसखौ आख' नेक्स्ट लायफिननो हागोन। दा बेखायनो संनाय खावनायफ्रा इसे सेफटि खालामनानै संनांगौ जायो ओंख्रि अरदाबफ्राव सङो ओंखामफोरखौ अरदाबफ्राव सङो ओमफ्राय फाजाफोरब्लाथाय माबायाव गेसावहाय जाननानै होबाय।
आङो ओरैनो बाबो अदाबाव संनाय ओंखाम ओंख्रिखौ मानोबा गोथावसिन मोनो।
औ बेबायदि होननानैनो जोंहा आइयाथ' गेसनिखौ संनानै जायाना संनायफोरखौ जानो सुखुवा नालाय आमफ्राय
ओ
गावनो बिराद आथुर आथुर अरदाबाव सङो मालाबा सोलाबाबाबो।
औ।
आइआ गावनो अरदाबाव सङो गोथाव मोनजायानो बेहा रागा जोंसोयो।
औ, आमफाय आरो बिमानि संनायाबो माबा मोनसे गोथावसिन जाथारो।
महिनि दङ बिमाफोरनि संनाय गोदोनि संनायफ्रा ओ हो हो।
अननायजों सङो नालाय गोथावसिन जाथारो अह
आदसा होनबा दोनैनि जोंनि मोनाबिलिनि संनाय खावनायनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे दोनथ' जासिगोन नोंथां समाबो जाबाय औ थेंकिउ।